खोनादोंना नोंथाङा? औ मा खालामदों नों?
आङो नै ओरैनो दङ' नोंथां जिरायनानै।
औ नोंथाङा अब्ला आंनो एसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन दे।
औ। बिदिब्ला आं सावरायजानाय आयदानि सायाव रायज्लायनोसै नोंथां। बे सोंलों थायनि सायावनो रायज्लायनोसै।
औ जागोन दे
नोंथाङा सोलोंथाइ लानानै बेसेसिम जेनेबा दावगालांनो हा जेनेबा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ जागोन दे बिदिब्ला आं फोरमायलांनि नोंथांनो
औ जागोन दे।
सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जायखौ जोङो ओन्दैनिफ्रायनो लानानै ओ सोलोङो। जाय सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मानोना आथिख आथिखाल जुगाव गोदो गोदायनि फ्राय अनेक सोलायबोबाय। गोदो गोदायहाय एसे एसेबां माने माने सोलोंथाइनि बेलायाव बारा गोसो होआमोन नाथाय आथ आथिखाल जुगाव सोलों थाइयानो बयनिबो गुदि जानानै फैबाय। सोलोंथाइ नङाब्लानो जेबो खामानि जाया आथिखालाव माने सोलोंथाइनिसो सायावसो नालाय दानि जुगा गोदोनियाज जाहैबाय ओ बोलो सुनायलायनायनि जुगमोन नाथ नाथाय आथिखाल सम सफैनाय लोगो लोगो लोगो दानिया बयबो मेलेमनि साननो हानाय गोहोनि सायावसो। जाबाय मेलेम सुनायलायनाय दानि जुग बेनिखायनो सोलोंथाइया जोबोद गोनां आरो
औ नोंगौ नोंथां।
औ माखासे गोदो गोदायनि खायसे सुबुंफोरा बुङो सोलोंथाइखौ सा ख्रि बाख्रिनि थाखायल' लायो होननानै नाथाय नाथाय आंनि बायदि ब्ला बा साख्रि बाख्रिनि थाखायल' नङा सोलोंथाइया। सोलोंथाइ औ गियाननि थाखाय औ सोलोंथाइया जाहैबाय सासे सुबुंखौ थांनानै थानाय समाव ओह माब्रैहाय गावनि जिउखौ खौ दैदेनलांनांगौ माबायदिहाय सुखु ओ सुखु दुखुजों माबायदिहाय थावरिनानै थानो हायो। बा सुखुफोरखौ सुख खु गोजोनखौ माबायदि मोननो हायो नैबेफोरनि गासै लामाखौ सोरांनि लामाखौ सोलोंथाइनि गेजेर जों मोनलांनाय जायो। बेनिखायनो सासे सुबुङा थांनानै थानाय समाव मोजाङै आलो गोजोनै ओ सुख सान्थियै रायजो जालांनो एबा संसा संसार जालांनो थाखाय सोलोंथाइया जोबोद गोनां आरो दा औ। बेनिखायनो सोलोंथाइखौ माने बयनिबो गुदि होननानै साननानै लानाय जायो आरो। दा साख्रि बाख्रिनि थाखायल' नङा सोलोंथाइया आथिखालाव जोंनिथिंजाय गोबां सुबुं फोर गोदो गोदाय बे थार दंमोन नाथाय आ थिखालाव जोंनि ओनसोल थिंजाय रावबो बेखार गैला बयबो बिदिनो। माने सोलोंथाइ फारसे। गोसो होनायखौ। जों नुनो मोनसै आरो। बिदिनो गुबुन गुबुन। मेडियामजोंबो सोलोङो। दा। जोंनि ओनसोलाव। मिडियाम हिसाबै बर मिडियामानो गोबांसिन दंङ बर' बिजों। जोंजों आरो लोगोसे इंराजि आयदानिबो। इंराजि बिजोंजोंबो फरायसालि दंङ आरो लोगोसे। असमिया ओ। बिजोंजोंबो दंङ बे मोनथाम बेजोंनि फरायसालिखौ। जोंनि ओनसोलाव बांसिन नुनो मोनो आरो दा बांसिन हिसाबै बुंनो थांङोब्ला। जोंनि ओ बरनि जि बे बर फरायसालिया। बर बिजोंजों। फोरोंनाय। बे आयदाया